अ खोना औ खोनादों आंनिखौलाय
आं खोनादों खोनादों दे
औ मा खालामदों दा नों
दा नै दंङ ओरैनो। दि दा मोनसे थफि पिकनि साआव रायल्लायनो सानदोंमोन आरो। रायलायनो हागोन ना औ आं मिथिनो लुबैनायखोसो नोंसो न'आव मा मा दं जेनेबा मोस औ मोसा मा मा फि बियो बेखौ खिन्थानो हागोन नामा नोंसिनिया
औ औ हायो ओं औ औ दे जोंनाथ न'आव माबा दं मोसौ दं। ओमफ्राय हांसो दं हांसोबो फिसियो जोंना ओमफ्राय दाउ औ। दाउबो दं।
औ औ मोसौ औ मोसौआ माबेसे? जायो ओ
मोसौआ जोंना माबा दङ गाय माथाम दं ओमफ्राय फिसाफोर फिसाफोरा माथाम माब्रै। ओ फिसाफोरा माब्रै ओमफ्राय गाय माथ थाम दंङ सा माब्रै ओ सात था जाङो औ औ मोनबाय थायो माने गाइखेरखौ फानो। जोंना
ए मोजांङानो दे लोंनोबो लोंनोबो माखासे दोनबाय मा माखासे फाननाय जाबाय आरो ना?
औ माखासे फानबाय बिदिनो ओंखायनो गायखौ लाहिखादो माने फाननानै फैसा खामायनो
औ औ ओमफाय हांसो हांसो दं होनदोंना? हांसोआ बिसि बुरजा बुरजा जेनेबा फारामना हांसो फार्म बानायदोंना ओरै जानो थाखाय ल फिनाय बादि
ओहो नंङा फाननो थाखायनो माने बुरजा फिसिखायो आरो। दा जेनबा औ बिमा मा बिमाया माब्रै माबासो दङदां एसे बुरजायानो हांखोआबो। माब्रै माबासो दं ओमफ्राय फिसाफोर ओंखारबाय थायो। ओंखारनानै ओमफ्राय गिदिर जाबा खौ फानहरो र
ए हांसोखौबो फिसा फिसाया गिदिर जायोबाथाय फानहैयो औ दा औ औ औ दा बेसेबां बेसेबां मोनथाव मोनथियो नामा नों हांसोखौ बिसिबां बिसेबांनि फाननाय जायो दा
औ अ माने हांखो हांसोनाबो टाइप थायोना मोनसे मोनसे बै खौ मा होनोथाय नोंसोरनिया ओइ केेरसिया हांखो सिनायो नामा
हांसो नायनाय जायाखै आं हांसो
मुं मिथिया न औ माने बे मोनसे गोसोम बायदि आरो हांस- सोआ एसे गोथां गोथां टाइपनि जायो हांसोआ बे खेरसि हांसोखौ हाजारसे बा एगारस बारस बिदि मोनो आरो
औ औ मासेयावनो ना मानैजों
ओहो मासेयावनो मोनो मासेयावनो हाजारसे औ इदि मोनो मासेयावनो ओमफ्राय ओमफ्राय पाटिहांसो दोंङो मोनसे बेखो बारा मोन र दाम माने बारा गोथाव नङा इयो जानो ओंखायनो बेयो
दा मोननैबो टाइपनिखौ औ नोंसोर दा मोननैबो टाइपनिखौ फिसियो नामा होनदां
औ औ फिसियो मोननैबो टाइपनि पाटि हांसो दोंङो आरो खिरसि हां द हांसो दोङो माने मोननै टाइपनि दोंङो आरो
अ औ औ
बेखौ दा जेनबा दा फिसा जाबायबा बे ए फैगोन मागोफोराव फाननो हाननाय जाहैयो र ओं ओमफ्राय दाउबो फिसियो बिदिनो दाउफोराबो दाउफोराबो दंसोयो मेल्ला फिसा जालाय आरो फानलाय ओमफाय दाउदैखौबो फाननो हायोना दालाय
औ दाउदैखौबो फाननो हा
फानो दावदैबो फानो। फानो।
बुरजा बुरजायानो फिथारो ओमफाय अमायालाय अमाबो दं होनदोंमोनना नोङो?
औ अमाबो दोङो अमा बिमा मानै दोङो दा फिसा जाना दोङो।
अ औ बुरजा बुरजाथार होनबा अमायाबो?
ओमफ्राय माबा बेै आरो माने गिदिर खालामनानै फाननाय बिदिबो लाखियोमोन र' दाखालिफोरथ' साटथासे दोङोमोन एमफ्राय फानजोब्बाय दा।
ए अमाखौ अमा फिसाखौ अमा फिसाखौ फानजोबनाय जाबाय थार माने?
अमा गिदिर गिदिर खालामनानै फिसाया दासो गोदान ओं
अ औ औ औ सोरबा सोरबा फिसाखौबो फिसा फिसा जेनेबा फिसा खौबो फानोना सप्तासे बिदिनो मास मोनसेनि उनावहाय फानो इन फानहैयोना एसे गिदिर खालामनानै औ मास मोनसेनि उनाव औ औ बेजोंबो मेलला फैसा खामायनो हायोना बिदि फि नानैबो।
औ औ हायो। माने जोंनानि इनकाम सर्सआनो बेनो आरो दाव अमा
औ औ आबादारिसो नालाय औ उफाय गैया नों साख्रि साख्रि मावनायबा आलदा जायो खिन्थु नोङो जेबो साख्रि गैयाबा दा बिदिनो फिनानै जायाबा माथो उफायबावना?
औ औ ओंखायनो ओमफ्राय इदिनो ओ अमा अमा थांबाय ओमफ्राय मोसौफोर बो आमफ्राय बोरमा लाथ'वाखै गोदो दोङोमोन बोरमाया ओमफ्राय दा ओहो लाथ'वाखै दा ओमफ्राय आरो बाबाया माबा माबि सेथिफोरबो खालामो जेरै थालिरफां ओमफ्राय खुसेर बागान दोङो खुसेर मिथियोना? औ औ खुसेर बागान औ औ औ बै मालाय खुसेर बिदै लोङोना जोङो गोदो कलेज मोखाङाव थाफैयोमोनना दालाय।
औ औ।
बेफोरखो माने लोगो माबायो आरो खुसेर बागानबो दोङो। ओमफ्राय ओमफ्राय आरो माने ओम थाइजौ थाइजौफोरबो दोङो माने मेरला बिफांआनो दङ आरो थाइजौ
औ।
ओमफ्राय लिसुबो दोङो। लिसु लिसि लेसु सिनायोना लिस सि लिसि औ औ ओमफ्राय आरो ल बेखौ माबा माबि बिदिनो मेरला बिफांफोरबो
औ नों नों औ फिथाइ सामथनियाव दाना नों लिसु ब दं होनदों नोंसिनियाव थाइजौ खान्थालबो दंखायो जानांगौ होनदां
औ
दङ ना दाना नों दाना नोंनि फेभारेट दे मा जाखो
अ आंथ' बांसिन माने गोखै अ गोखै मोजां मोनो जेन'बा थाइजौ आरो लिसि थाइजौ आरो लेसुखौ होनजायो। फेब्रथ उम खान्थाल थ' बारा मोजां मोना। बे नसिनि उलाय माया मा
जोंनियाव अमाखौ आवगोल जोंनिया बिमाया लोमजायै समाव लायोमोन। ओरैनो जानो थाखाय लायोमोन बिदि फाननो थाखाय लायामोन आरो न'आवनो जेनेबा एसे जाबाय माखासे फानबाय बेबायदि टाइपनिमोन। जोंनिया ओमफ्राय दा बोरमा मा बोरमा मानै दं आरो बोरमाया बिमा बिमा मानै दं ओमफ्राय फिसाफोर मानै माथामसो दं आरो। फिसाफोरा औ बे बोरमा ओमफ्राय मोसौ औ मोसौआ जोंनिया गया मानै दौ जोंनाबो मोसौ फिसियो। बिदि नुवाखसै माबा मा मनलाय मोसौ बिजनेस खालामो बेबायदि नङा आरो जेनेबा ओरैनो न'आव गाइखेर लोंनो थाखाय गाय मानै औ गाइखेर लोंनो थाखाय गाय मानै दङ आरो ओमफफ्राय बिनि फिसाफोर माथामसो दङ रायजोआवनो रायजोआवनो जोंना मोसौनि बयनाबो न'खराव मोसौ मौ दं नालाय रायजोआवनो जोंहा ज होलांनांगौ जायो। जायो आरो रायजोयैनो गुमनाय जायो थारमाने रायजोयैनो मोसौखौ जोंनिया गुमो आरो। गावब गाव फाला फाला फाला बिदि होखानाय गासिबो गामि माने जोंनि गामि मोनसेयाव बयनाबो मोसौ दंखायो नालाय न'खराव बांसिनानो बेवहाय मोनसे कमिटि खालामनानै होनानै लावखार सासे लानोसै ओमफ्राय गा-गाबागाव नख'रनि बिगोमा सा सासे सासे थांना गुमहैनांगौ आरो। गावबा गाव फाला थाखायो औ जोंना बेबायदि टाइपनि खायहैलायनाङा जोंनिया थारमाने माबा मोसौ मोसौ गुमग्रा जायगायावसो ससेल' होलांदो आदथा जाबाथाय होलांबाय थानांगौ ओमफ्राय बेलासिनि बिदिनो साराय थिन जेन बे साय सारिथा पासथा बिदि जाबाथाय लायनाय टाइम जालायबाय लायदोलाय
अ इदिसो ए जोंना आरो गावब गाव हैनांगौ गावबाागाव लायनांगौ बिदिसो
खायैनांगौबो दोस्लायनांगौबो दा नोंस नियाहोमबा?
औ औ दोस्लायनांगौबा दैबो दैदोहैनांगौ ओम
जेनेबा डाइरेक्ट कनसेनो होलांबानो बेनो जाबाय आरो जोंना दैयाबो खाथिना बे सोरमांगाखौ मिथियो दा? सोरमांगाखौ
मा जिनिस
दैखौ मिथिगौ नोङो नैबे गौरांनि जेनेबा सेरमांगा बोहैबोनाया गौरां दैया नैबे गौरां दै बे गौरां दैखौनो जोंनिंथिं बे गौरां दैखौनो जोंनिथिं सि सिगांथिं खर'आव सोरमांगा होननानै मोनथिनाय जायो आरो बे दैखौ
ए
औ जोंनि गामि सेरजोंनो बोहैबोनाय नालाय बे दैया खाथि जायो खाथि जाथारो आर जोंनि खर'आव ओरै जाय जोंनि गामि सेरजोंनो बोहैबोनाय नालाय बे दैयावनो मोसौफ्रा दुगै जेनेबा दुगैनाय गावसोर लोंनाय बेखौनो बाहायनाय जाजोबो आरो खाथिखा नालाय खा बारि हाग्रा एसे गुदु आरो बेयावनो बयबो गुमजोबो आरो मोसौखौ बेयावनो दै लोंनोबा मोसौफ्रा बेयावनो लोंङै बाय
औ अ अ मोजाङानो जोंनाथ बाल्थिंजोंसो लाना थांनांगौ ननि
औ औ ओमफ्राय जोंनिया फिथाइ सामथाइ होनोबा फिथाइ सामथाइ जोंनावबो थाइजौ दङ ओमफाय खान्थाल गैया आरो माबा दङ मा होन मोनलाय लिसुबो दङ इबारसो लिसुआ फार्स्ट टाइम थाइजेनदों जोंनिया थाइजौआबो थाइबाय थायो थाइजौआथ आगोलनिफ्रायनो थायबाय थायो बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय थायबाय थानाया। खित्तु लिसुआ एबरसो फास्ट थाइम थायजेनदों आरो
औ औ औ एहे ओमफ्राय नोङो होनबा मा जाना मोजां मोनो फिथाइ साम थाय बेजो
आङो आं थाइजौखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो आरो नआव दंनायख हिसाबै। औ ओमफ्राय ओरैनो ओरै बिनो नर्मेल जोनोबा जेनेबा दस्रायाव मोननाय बुस्थुखौ जानोबा आपेलखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आरो आं खिन्थु नआव दंनाय हिसाबै ओरैनो बायनाय बुस्तु बाथाय आफेलखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आङो
अ औ ओमफ्राय आरो मा मा दंबावो नोंसिना?
जोंनि नवाव जोंनि नआवथ बेबायदि नोंसोरनि बादि हांसो दाउ बिदिखौ बांद्राय फिसिनाय जाया‌ आरो हां सोखौ बांद्राय फिसिनाय जाया। जोंनियाव दाउ दङ दाउखौबो जानो थाखायल माथाम माब्रै बिदिल एसेल फिसिनाय जायो आरो जानो आन्था औ
मा नोंसानिया माबा टाउन टाइपसो जायो नामा जायगाया नो।
ओहो जोंनिया एसे टाउनबादि टाउन बा बादियानो जायो खिन्थु एथबां टाउनद्रायबो नंद्राया टाउननिफ्राय जोंनिया दस किलमिटार जायो आरो जे मेन टाउनखौ कक्राझार मेन टाउननिफ्राय जोंनिया दस- किलमिटारसो जायो आरो
ए
औ नवा आधा घन्टा आ थांनायावथ आवगोललाय एक घन्टा गाहाम लायोमोन लामायाथ गाज्रिजोबमोन ना दा लामाया मोजां जानायखाय दा आधा घन्टाजोंनो सहैयो आरो थांलाय फैलाय
ए उम माने सि आइटिनि सि आइ टि थानाय जायगा बायदिनो जागोन आरो ना
औ सि आइ टि थानाय बादिनो जायगानि जागोन औ मेन टाउनजों सि आइ टि थानाय बादि जा जायगायाव बादि जागोन जागोन आरो जोंनि नआबो औ ओहो नोंसिनालाय नोंसिना नोंसिना मेन टाउननि बैसे गोजान जाबावो
ए गामि गोथौसो जोंना बे आ गोलाव माने गोथौ जायो ओ ओमफ्राय बारा बिदि गारि सारिबो खाराना थांलाय फैलाय खस्थ जायो र टाउनाव थांनायनो जाया बारा आंथ उम औ गावनि स्कुटिजों औ औ औ सो मोजाङैनो नोंनालाय आ
औ फरायनायफ्रा नों मोजाङै सोलिगासिनो दा नोंनाबो दाबो एबारथ ए एकजाम जासिगोन दा
ओं ओंखायनोथ होगोन ना होआ बिदि सानगासिनो ना आंनि एकजामनिखौ माने जोबाखै आरो फरायनायफोरालाय
औ होनाय नायदो एक्सपिरियेन्स मोनो नालाय
बिदिनो ओमफ्राय दा आरो होफिनगोनना होफिना सानदों जोब बागैनो फरायनोनो माने जोब जोबा बिदि आरो टिव- सनबो लादेरना हो बाय दा बिदिनो इसोरनिखौसो फरायगोन ना आंनिसो जायो औ बेनो
सामफ्रोमबो
औ औ माने जोबनाया माबानाया लासेइखौनो ट्राय खालामबाय थानोसै सानदों र मैयाबो आरो रिजाल्ट होखांबायना मोनसे ए बेयावबो फैयासैनो टुइन्टि वानलसो मोनबाय आं बेयाव ओंखायनो दा औ औ दे दे दे लाखिनोसै